हेल'।
औ बुन्दु।
हेल' नोंथां औ नोंथां औ। खोनादों नोंथां।
ओ दा जों मानि सायाव सार रायज्लायनो सानदों नोंथां?
जों बेरायनायनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां।
एसे बेखेवना होग्रोदो दे होमबा नोंथां।
औ आंनि नामा निजोम बसुमतारी आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि। आंनि गामिया सिलेखागुरि ओमफाय। एबार गोलोम बोथोरनि बन्द'आव एसे बेरायनो सानदोंमोन लोगो।
औ।
उ ओ
होबाव होबाव बेरायनो सानदोंमोन नोंथाङा?
आङो सरलपारा ओरै बेरायनो सानदोंमोन गुसु गुसु दैयाव दुगैहैनो
औ औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बे बेरायनायनि जेबो थांखि लाथ'वाखै नामा?
दंनायाथ' बहुद दंमोन नोंथां बेरायनायनि
अ
थानो लुबैयोमोन गोसोआलाय फैसा थाखाफोर थाङोना बेरायनायावबो
औ नोंथां
नोंहा मालाय फैसा दंखोमा नोंथांना बेखायनो बेरायनो
आंना एसे दङ नोंथां फैसाया गैया नङा माने गाव खुद खामायो नालाय गावनो एसे एनै फैसा दङ।
ओरैनो मा मावो नोंथाङालाय
आङो ओरैनो मास्टार मावो।
ए
औ ओरैनो आंबो खस्थ' खालामनानै ओरैनो एसे बिजनेसबो मावो आरो ओरैनो बिस फसिस हाजारसो आ खामायनो हायो आरो
औ औ मोजाङानो दे दा बे समावहाय बिदि खामायना दोननायानो मोजां नङा होमबा बनदु हेल'
अ हेल' नंगौ नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर जेबो खालामथ'थाराखै नामा?
खालामनाया बिदिनो।
अ। मा -मा खालामगोन दा? हेल' नोंथां।
औ औ नोंथां ए औ खोनायाखैमोन माने दासो खोनाफिनदों ओमफ्राय।
अ नोंथां नेटनि एसे प्रब्लेम दां।
मावनाया बिदिनो कारेन्टआव मावो आरो एसे
ए ओरैनो इनकाम इनकामफ्रा माबायदि जायो नोंथां?
मोनो नोंथां बिदिनो कारेन्टआव बिदिनो कन्ट्रेक्ट लानाय बायदि जायोना। न'फोराव बिदिनो वेरिं खालामनांगौबा मानांगौबा बिदिनो गावसोरो माने माबाना होजोबबा गावसोर मालफोरखौ थार वेरफोरखौहाय बायना होजोबखाबा गावसोर जों हाजिरा मथन लायो आरो माने पइन्ट हिसाबै जेनेबा जेनेबा ओमफ्राय बिसोरो जोंनि -जोंनि आखाइयाव हगारना होजोबबा बिदिनो सात साइत सतुर हाजार जों माबायो आरो माने जोंनो बायजोबनानै जोंनो सोंनानै हैनांगौ बेफोरबायदिबा।
अ नोंथां मोजाङानो होमबा।
औ औ।
ओरैनो माब्लाबा ओ लोगो मोनबाय बायोब्ला ज' बेरायनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां मालाबा सम मोजां मोनबाथ' बेरायनायानो जागोन बिदिनो ज' ज'।
औ औ। जिउआवथ' जों माब्ला औ औ औ नोंथां बुं
सरल-सरलपारायावबो माने थांनो होनगासिनो दंमोन। होननायालाय ओमफ्राय दा टाइमानो -टाइमानो मिलायलायाखै माखासे लोगोफोरना। बेखायनो दा थांथ'नाय जायाखै आरो।
अ नोंथां मोजाङानो होमबा।
नोंसोरबो थाङोबा लोगो लानानै ज' थांजागौमोन ना नोंथां।
थांजायो थां -थांजायो नोंथां थांनाया।
औ माब्लाबा दिन मोजां लानानै नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ। ओमफाय ओरैनो मा ओंख्रि जाखोमोन नोंथां?
ओंख्रिया आलुजों अमा फाजासोमोन नोंथां।
जोंना दावमासार ओमफाय अमा बिबुसोमोन नोंथां।
अ। गोथावानो बे दावमासार बेदरखौ मोनजाफेराखैलां दाबो।
अ नोंथां जोंनिाव फियो न'आवनो गोथावानो। औ बहुद गोथाव नोंथां।
ओ। मालाबा थांबा जाहैनांगोन नोंथां होनबा नोंसिनावनो।
जागोन नोंथां जागोन।
ओरैनो नोंथाङा बबे- बबे जायगायावहाय बेरायखांखो ओरैनो?
आंङो ओरैनो ओ दिल्ली मुम्बाइ बे माबाआव ओरैनो जों जोंनि भारतनि माने जारिमिनारि जायगा फोर दंना।
दिल्ली मुम्बाइ ओमफाय ओमफाय ओरैनो जोंनि ओरै न' माबायाव सा सानजा भारताव आंङो शिलंआव बेरायबाय दारजिलिं ओमफाय ओ माबायाव मनिपुर ओमफाय ओरै जाय गुवाहाटि ओमफाय
औ औ औ औ।
ओ बिराद मोजां मोजां जायगा दं नोंथां बेहाय आं बिराद बेरायनानै बिराद एक्सपिरियेन्स मोनबाय आं जेब्लायबो बेरायबाय थानो लुगैयो।
औ औ। जायगा सिनारिफ्राबो मोजां जायोना नोंथां बेरायबा गोसोफ्रा सान्थि मोनो। औ।
गोसोफ्रा बिराद सान्थि मोनो दुखु दाहाफोरखौ बावगारो। बेरायनाय समाव बिराद गोसोआ मोजां मोनो। माने नोंनियावथ' मानसिनि जिउआवथ' गोबां दुखु दाहाजों माब्लाबा ओ नोंनि साननायफ्रा से माने माबा जायोना गाज्रि गाज्रि सानफ्लांङोना। बेफोराव समाव नोङो बेराय बेराय बेरायोब्ला बिराद गोसोआ मोजां मोनो गाज्रि सान गाज्रि मावनो खामानि मावनो गोसो जाया बिदिनो आरो जायगाफोर बेराय बेरायनानै नोङो बुहुद माने सोलोंथाइ लाबोनो हायो बै जायगायाव माबायदि थानायफ्रा बै जायगायाव सुबुंनि ओ जेन'बा सुबुंफोरनि थांनानै थानायनि राहाफ्रा माबायदि सोलोंथाइफ्रा माबायदि बेफोरखौ जायगा बेरायनानै माने सोलोंबोनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ।
बेरायनायनि गेजेरजों बेबायदि बिराद माबा मा होनो ओ सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो।
औ औ औ।
ओरैनो नोंथाङा औ उम ओरै औ खोनादों नोंथां ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगा बेरायफैखो बेराय रखो? नोंथां।
हेलौ नोंथां नेटआ नांङासै नामा?